औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
अ नै आङो ओरैनो जिरायना दंथ'यो दायो।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामाथाय आंनो?
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ आं मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायगोन होननानै कल हरनाय जादोंमोन।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ आङो माने आंनि आयदाया जाहैबाय जोंहा जे आबहावाया गुबुंले जायो
औ औ नोंथां।
औ नोंथां बे माबोरै जायो जेनेबा बिनि सायावसो एसे सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल हरदोंमोन आङो।
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय आंनो।
औ जोंनाथ' नोंथां आबहावा होनोब्ला जोंना गोबां रोखोमै जोंना आबहावाया गुबुंले जायो। जेरै बारहावायाबो जोंना गोबां रोखोमाव बायदि रोखोमाव जोंना गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ।
ओ फारसेथिं नायोब्ला जोंना हाफोराबो जो गोबां ओ रासायनारि हासार बा मेडिसिन होनानै आबाद मावनायफ्राव बेबायद बायदि मुलिफोर बाहखयोब्ला जोंनि हायाबो गेब्रेंनाय बा गुबुंले जानायखौ जों नुनो नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो जोंना मोनसे दङ दैयाबो जोंना गोबां गुबुंले जायो। माखासे ज ओ‌ ओ दैयावहाय दाखोर दाला बा कलकारखानाफोरनिफ्राय ओ ओंखारनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओंखारनायफोरा माने ओ जोंनि दैयाव जमा जाफैनानै जोङो बेफोरजों बायदि रोखोमै जोङो गेब्रेेंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङाबो ओ माब्रैहाय माबोरै माबोरै ओ बारहावाया गेब्रेङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथ थां।
औ जागोन दे‌। आंथ' जेनेबा आबहावा गुबुंले जानाय होनोबा जेनेबा मोनसेजोंल'थ' जाया आबहावा होननाय लोगो लोगो जोंनावहाय जेनेबा दै दङ, बार दङ, हा दङ नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
औ दा जोहा फारफ्रोमथिंबो माने गुबुंले जाजोबनानै दं आरो बुंनो थाङोबा। जेनेबा ओ जेनेबा दैखौनो गुबुंले जानायखौनो होनग्रोसै आं सिक्स-टार-ओ-सिगाङाव
औ औ।
जेनेबा दैया माबोरै गुबुंले जायो होनोबा जों जे दैयावहायनो प्लास्टिक बायदिसिना जोंनि जाबोर जेखौ जोङो बाहाया बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जों दाइरेक्ट दैयावनो गारनानै होयो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
दा बेबायदियाव जोंना दैया गुबुंले जायो आरोबाव जेनेबा नोंथाङानो बुंनानै होखांखाबाय दासो जेनेबा कारा कारखानानिफ्राय ओंखारनाय गोबां ओम रासायनारि मुवाफोर जेनेबा जेखौहाय खारखानायाव बाहायला बेफोरबायदि मुवाफोरखौ बेफोरबायदि मुवाफोराथ' बहाय थाङो होनोबाथ' दाय डिरेक् दैयावनो थाङो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
आरो कारखाना कारखानाखौबो माबायावनो जेनेबा गायसननायाबो दै जिंफोरावनो गायसननानै होनाय जायो। जाहाथे कारखानानिफ्राय ओंखारनाय नाङै मुवाफोरा नाङैबो सादफोराओ दैयाव गलांनाय बायदि आरो दा मानसि फोर सानो दैयावहायनो नाङै मुवा बेसादफोरखौ गारनानै दोनोब बाहायै बुस्थुफोरखौ गारनानै दोनोबा दैयानो सुस्रा लांगोन बिदि होननानै सानो आरो जोंनि मानसिफोरा
औ औ
नाथाय बेबायदिथ' नङा जों माने दैखौहाय मारै साब सिखोन लाखिनांगौ बेखौसो मानसिफोरा साननांगौ आरो
औ औ
मानो होनोबा जोंखौहाय बुहुमाव एथ' मोजां जेनेबा जोंनो दै होदों दैमा दङ दैसा दङ । लैथो दङ नङा होमबा जाम्फै दङ बेफोरखौ जोंसो साफा खालामना लाखिनांगौ आरो मानो होनोबा सुबुंनि जिउआव दै गैयाबानो जों थांनानै थानोनो हानाय नङा फारफ्रोमथिंबो जों दैखौनो बाहायो। दा जोङो मोब्लिब बाहायनो मोनगासिनो दङ बेबोथ' दैजोंनो जोङो मोब्लिबखौ बानायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो जोङो सामफ्रामबोनि जिउ खुं खुंयावबो जों दैखौनो बाहायो जेनेबा लोंनायखौनो होननानै लादो जों दैखौ लोङो। आरो जों दैजोंनो थोरसि लथा सुनाय दुगैनाय जि जोम सुनाय बेफोर गासिबो दैजोंनो जाजोबो।
जायो नोंथां जायो औ।
औ दा जोंनि जिउआवहाय दैयानो गैयाबा जों गोबां माने जेंनायाव गोग्लै गोग्लैगोन आरो दा बेफोरखौ मानसिफोराबो बुजिनोनो रोङा। आरोबाव जेनेबा दैखौ दैनि गुबुंले जानायखौ थ आं सावरायबाय दा जेनेबा हानि हा गुबुंले जानाय बे खौबो आं बुंनो सानदों आरो। औ जेनेबा हा गुबुंले जानायावबो बेबायदिनो मानसिफोरा आबाद मावो। आरो आबाद मावनाय समावहाय ओम आबादा मोजां जाथों होननानै एम्फौ थैनायनि मुलि सारनानै होयो। आरो रासायनारि दि बेबायदि मुलिफोराथ' गोबां बिस थायो नङा होमबा?
थायो थायो औ।
एम्फौ मासेखौ बुथारनो हालाय लायनाय मोनसे मुलिबा बेयो निस्सय हायावबो नांबा हायाबो जोंना गुबुंले जागोन।
जायो औ।
औ जायनि जाहोनाव माने हायावहाय जे मोजां हासार जोंहा दंखायो बेफोर हासारफोरा माने गाज्रि जायो आरो आरो हायाबो गुबुंले जायो बेनि जाहोनावनो रानस्राव जानाय हाया बेबायदि जालाङो आरो। औ आरो जेनेबा ओम बारहावाया जोंना मारै गुबुंले जायो होनोब्ला दा जे जोङो गारि मथर सालायो बेनिफ्रायनो ओंखारनाय उखुन्दै आरो कारखानानिफ्राय कारखाना कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जेनेबा ओ गोबां उखुन्दै ओंखारो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा गारि मथरनिफाय ओंखारनाय खुन्दैयाथ' खमबावसो बुंनो थाङोबा खाराखान खानानिफ्राय ओंखारनाय उखुनदैयाथ' गोबां जायो औ थ बेबाय दिनो जोंनि बारहावायाबो गुबुंले जायो आरो दा बेबायदियावनो जों थ' बारनिफ्रायनो दा जों नै अक्सिजेन मोननानै जों हां लागासिनो दङ। जुदि बे बारहावायानो गुबुंले जायोबा जों मानसि फोरा माबोरै जेनेबा हां लागोन नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेबायदियावनो जोंना बेमार आजार जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
औ दा बेफोरखौ माने मानसिफोरा नोजोर होनांगौ आं बेखौ सानो। मानसिफोरा माने सानोखि मानो गुबुंले जानो। बारालाय गासैयावबो दङ बेफोरबायदि साननायसो दं आरो। ना मानसिफोरनियाव। औ दा बेफोरखौनो माने मानसिफोरा नोजोर होनांगौ दैखौबो बिदि गुबुंले खालाम नङा। आर दाथ' नुनो मोनो गोबां मानसि दाथ' जेनेबा पिकनिक जाहैयो मानसिफोरा नङा होमबा। दै जिं जिङाव थांनानै। दा मानसिफोरा थाङो पिकनिक जाहैयो जानानै गावसिनि जे प्लास्टिकफोर दङ जाखांनानै जेनेबा नाङै। मुवाफोर बेफोरखौ माने खेबसेनो दैयाव गारनानै फैयो आरो बिसोरो।
औ थारैनो।
थ' माने बेबायाददि खालामनो नाङा मानसिफोरा माने बुजिनांगौ आरो। एथ' मोजां साब सिखोन जोंनो मिथिंगायानो ह होदों होननानै बुंनांगोन।
आबहावाखौ उम आबहावाया गेब्रेंनायाबो जोंनि थाखायनो जायो नोंथां आरो आबहावाखौ जुदि फोसाबफिननांगौआबो जोंनिनो बिबान होननानै जों सानना लानांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दा जुदि जोंङो बेफोरखौ जेनेबा नुनानैबो नुयिबायदि जानानै थायोबाथ' जानाय नङाना।
औ जानाय नङा सिरि जोंनो माखासे राहाफोरख खौ लानो हायो आरोना नोंथां जेरै जोङो
आबाद मावनाय समावहाय जोङो। रासायनारि हासारफोरखौ बाहायालासिनो जोङो ओ माखासे जोङो खुद। बानायनाय हासारफोर थायो जेरै गोबोरखि हासारफोरखौ जोङो माने बाहायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बै नाला बा दैमा दैसाफोराव जोङो मा
औ औ।
बैफोरो दाखोर दालाफोरखौ जोङो गारालासिनो जोङो‍ ओ फबनो हायो बा माबा मोनसे जोङो जमा खालामनानै बहाय ओ माबानो हायो गारनो हायो आरो ना नोंथां। थाङोब्ला बेफोरो दैमायाव सेवो हैैयोब्ला माने बेनि मोनामनाय गेस जोङो बारहावायावल' गुबुंनाय जाया आरो ना नोंथां माने। जोंनि देहायाव माने बे गेसफोरा हाबोबा माने बेमार आजारफोर जानायनि खाबु थायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नथां।
जे बारहावाखौ जोङो फोसाबनोब्ला माने गोग्गोयै लाखिनोब्ला जों माने गोबांनो बिफां लाइफां जों गायनांगोन आरो नोंथां आरो लोगोसे ओ बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौबो जोङो खम खालामनांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
गोनां जायो जोंनो बिफां लाइफांनि समाव जोङो दानफायाब्लाबो दानफायनो गोनां ओ माबायाव फैयो उफाय गैयियाव दानफायनांगौ जायो। नाथाय जोङो दाखखांनायनि उनाव हाय गायफिननो रोंनांगौ आरो नोंथां अब्लासो माने। गोगै थागोन जोंनि आबहावाया।
औ नंगौ नोंथां जेंङोबा फांसे फांसे बिफां दानफायोबा जोङो खायनो जेनेबा फांबा थांजि बेबायदि बिफांखौ गायफिनथारनांगौ आरो। दा बेफोरखौ मानसिफोरा रावबो बुजिया माने। मानसिफोरा जे आबहावाया दैखौ बुंनाय जालांगासिनो दं बेखौ रावबो सानाखै जेनेबा जोंनि थाखायनो खहा जागोन बे बे खौबो मानसिफोरा साना नुनानैबो नुयैबायायदि थायो आरो दाथ उन्दै गथ गथफोर खौ मा होनो गिदिर मानसिफोरानो बेबायदिनो जेनेबा पिकनिकफोर जाहैगोन बे जायगायावनो दाखोर दाला गारनानै फैगोन प्लास्टिकफोर गारनानै फैगोन अबेबा मोनसे मोजां जायगाखौ मानो गाज्रि खालामनो नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
औ जेनेबा हमनानै लादो हाजोफोराव थाङो मानसिफोरा गोलोम बोथोरनि समाव बार थाजा थाजा मोननो थाखाय दा बेफोरावबो मानसिफोरा मा खालामगोन बथल लांगोन प्लास्टिक लांगोन नङा हबा जाग्रा मुवा पेकेटफोर लांगोन बेफोरखौ मा खालामगोन बिसोरो गारनानै फैगोन । नाथाय बिदि खालामनाङा आरो बिसोरो मा खालामनांगौ जाग्रा मुवा लांदों जेनेबा प्लास्टिकफोर लांफादों बथलफोर लांफादों बेफोरखौ माबा मोनसे प्लास्थिकावनो ज बुथुमफिननानै लाबोफिनफानांगौ आरो बेबायदि गाज्रि खालामनानै फैनो नाङा ।
औ औ
औ
गाज्रि खालामनाय लोगो लोगो गावनिल नङा गुबुननिबो खहा जायो माने ।
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नै नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ औ
औ उनावहाय रायलायफिनसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां । गोजोननाय थाबाय दे नोंथांसिम औ